हेलौ,
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ।
आं जिरायगासिनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ दिब्ला जिउ खुंनाय लामानि सोमोन्दै ओ सावरायनो लाबाय
औ औ दे
ओ गोदो गोदाय समाव ओ मानसिनि जिउ खुंनायनि लामाया आथिखालनि बायदि नङामोन नङा होनबा
औ
बै समाव मानसिया जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनायनि थाखाय मिथिंगानि सायाव आबुङै सोनारबोदोंमोन ।
औ औ
आरो बिसोरो मैहुर खालामनानै मोननाय जिब-जुनार फिथाइ-सामथाइ बेगर बेला बिफांनि रोदा बा बेदर हाग्रानि मैगं मैला बुथुमनानै जाबोदोंमोन।
औ-औ
उम बै समाव बिसोरो ओ गासै जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ गोथाङैनो जायोमोन ।
औ
ओ- आरो जाग्रा आदार नागिरनायनि थाखाय बिसोर दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थियोमोन आरो
औ औ
बेबायदिनो माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा माब्लाबा उम- सारन्थाइ बारहुंखा बायदिनिफ्राय ओ रैखा मोननो थाखाय थाखाय गेदेर बिफां सिङाव बा हाजो दनन्दर बायदियाव एसेनानै थानांदोंमोन आरो बिसोरो लाजिनाय खौ होखारनो थाखाय बिफांनि बिगुर बिलाइ जुनार । बायदि बायदि गानदोंमोन आरो हाग्रानि जुनार बिस गोनां जिबौ बायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गासैबो सम समाव बिसोरो हानजा हानजा थायोमोननो
औ
बेबादिनो ओ मानसिया गावजों गाव । मदद होलायो होलायनो रोंनाय बा हाजा बिदिंखौ बुथुमनानै लाबोदोंमोन आरो। आरो बिसोरो नागिरनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा हान्थिलांबाय थानाय समाव आ अरखि जोंखांनायखौ नु मोन । आरो ओमफ्राय बखियानो गोरान हाग्रा बिलाइाया अर जों खांनायसै बेबा दिनो अरखौ औ अंखि हुननाय जादोंमोन आरो बै समाव
औ
अर दि मोनयाबो सुबुं समाजनि जिउ मोनसे आयदा होननानै जोङो मिथिनो मोनदोंमोन।
गोदो गोदायनि मानसिफोरा गोबां हाबा हुखाफोराव अन्थाइनिफ्राय दिहुुननाय आगजु बाहायदोंमोन। मानोना ओ अन्थाइखौ गासै जायगायावनो मोननो हायोमोन‌ बे अन्थाइनिफ्राय बानायनाय अओ आगजुफोरखौ गावबा गावनि ओ खामानियाव नांनाय बादियै जेरै मैहुर खालामनाय जामुं दानफ्लेनाय बा गुन्द्रा खालामनायाव बाहायदोंमोन। आरो बिसोरो सावगारि आखिनो अन्थाइनि गोफार आरो गोबा आगजु बाहायदोंमोन दिनैनि समाव बिसोरनि थाबोनाय दन्दरफोराव सानफ्रोमबोनि जिउजों गोरोबनाय ओ बायदिफोरनि सावगारि आखिदोंमोन ओ मैहुर खालामनाय मोसानाय बेफोरबायदि गोबां सावगारि आखिनानै गारबोदों आरो गारबोदोंमोन आरो
हब
आरो बेनि अनगायैबो फारफ्रोमथिंबो नुनाय ओ नुनो मोननाय बायदि रोखोमनि हाग्रानि जिब जुनार दाउसिन दाउला बिबार बायदिनि सावगारिबो आखिनानै गारबोदोंमोन
औ
आखिदोंमोन बै सावगारिफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गाब फुननानै समायसार होयोमोन आरो बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि भपालाव थानाय औ भिम बेेदका बन्दर सिङाव बैफोरबादिनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि नि आखिनानै दोनलांनाय बायदि रोखोमनि सावगारिफोरखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो अन्थाइनि बै मुगायाव गुबैयै अन्थाइखौनो गोनांसिन बाहायोमोन बाहायबो होननाय हिसाबै बै मुगाखौ अन्थाइनि मुगा होनानैबो जोङो बुंनाय जायो आरो
औ औ
आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनि मानसिनि जिउ खुंनाया जोबोर खस्थ' मोनब्लाबो जोबोद गोरलैमोन होननानैबो बुंजायो मानो होनबा हान्जायै मैहुर खालामनो थांनाय बा जाग्रा आदार नागिरनो थांनाया बिसोरनि थाखाय रंजा खुसिसोमोन आरो बै समाव
ओं ओं
गासैबो हाबा हुखाफोरखौ जयै मावलायोमोन आरो जाग्रा मुवाफोरखौ जेसेबां मोनदों बयजोंबो रानलायनानै जायोमोन आरो
ध
बेबादिनो बिसोरनि इयुननि थाखाय थिनानै ओ थिनानै दोननो रोङाखैमोनब्लाबो सोलायसोल' हुदानि गेजेरजों गोबांसिन बिबाङै थानाय जामुंफोरखौ गावसोरनि गेजेराव सोलाय सोलाय सोल' खालामनानै गावनि थाखाय गोनांथार बेसादफोरखौ गुबुननिफ्रायबो बुथुमनानै लायोमोन आरो
औ औ
मानसिया सोरजिलु गोहोखौ बांहोनो लानो थाखाय आगुनिफ्राय नाजाथाबदोंमोन आरो गोनां आरो गोसो गुदुं जानायनि थाखाय लासै मानसिफोरा सोरजिलुनि गोदान गोदान खा बेबायदिनो समजों लोगोसे गोदो गोदाय माथनि जिउ खुं जि खुंनाया ग नाथाय अम गासै जाय दा खालामनाय जानायाव सोनारनानै जिउ खुंनायनि दिखुं नाय मानसिफोरा दाबोदों ओम दा नोंथां जिउ खुंनाय लामानि सोमोन्दै औ ईसे फोरमायनानै होलायदो
औ औ दा जिउ खुंनाय होनोब्ला ओ जिब जुनारजों मानसिनि सोमोन्दोआ गोदो गोदायनि निफ्रायबो दंबो लायोमोन आरो
औ
मानसिया हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनानै बेनि बेदरखौ ज जाबोदोंमोन अ माब्लाबा मै हबाव माब्लाबा मैहुराव थांनायाव औ माब्लाबा मैहुराव थांनायाव मोननाय जिब जुनारखौ बुथारालसे ओ माब्लाबा जानो थाखाय लानानै ओ फैयोमोन आरो न' बां गैजायै जानायलाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ गावसोरजों लोगोसे जुनारखौबो लांफाफायोमोन
औ
बिसोरो माब्लाबा सिख बिखु‌ङाव गाखोनाय अ आरो लोगोसे मुवा-बेसादफोरखौ ओ खाथुमनानै ओ बि बिखुङाव दैखांना लांफायोमोन।
द
जिब जुनारनि बिखुङाव ओ बिसोरो हमदांनो हानानै ओ बुजिनायसै दिनै ओ बेदर आरो गाइखेर मोननैबो आरो बिदिनो बेदर आरो गाइखेर मोननो हानाय जुनारफोरखौ ओ लाबोनानै हाबा मावनायाव बाहायनो हायोमोन आरो ओ बिब्दिनो ओ बिन ओ बिदिन्थि महर बिदिन्थि बायदियै मोसौ बोरमा अमा मैसो बोरमा मेन्दा गराइ गाध बायदि-बायदिफोरखौ बिसोरो लांफायोमोन। ओ बिसोर मैहुर खालामनायाव हेफाजाब मोननो थाखाय न' नेम ओ न' नेनाय बायदि हाबा हुखानि थाखाय सैमाबो फिसियोमोन।
औ।
ओ बिब्दिनो बिब्दिनो आबाद मावनो जागायजेननायनिफ्रायनो ओ मानसिनि न' बां गैजायै ओ जिउ खुंनाया जोबनो हम हमबोदोंमोन।
औ।
आबाद मावनो थाखायान मान मानसिया मोनसे जायगायावनो ओ गोजोरै न' बां लुनानै थानो हमदोंमोन।
औ।
ओ उम बेबायदियैनो ओ लासै लासै हानजा हान्जायै गोजोरै थानो हमो बो हमबोनायनिफ्रायनो ओ मोनफा मोनफा गामि सोरजि ओ जाजेन दोंमोन जाजेनदोंमोन आरो।
औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ दे।